ओ-खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
अ नोंथां आङो नैबे समाव नोंथांजों मोनसे टपिक।
बा मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावराय जागोन।
अ नोंथाङा दा फ्रि दंखायो दा?
औ आंबो दा ओरैनोसो दं सावरायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां होमबा जोङो जागायनोसै नामा। सावरायनायखौ नङा होनबा नोंथां?
औ जागायदो।
आङो नोंथांजों सावरायनो लानाय जि मोनसे आयदा बे आयदायानो जाहैबाय दैज्लां बोथ थोरनि बागै सावरायनो नागिरदों आं नोंथां दैज्लां बोथोरनि बागै। ओ-मोजां जागोना नोंथां आयदाया?
औ आयदायाथ' जोबोद मोजाङानो दा दैज्लां बोथोरबो। सोलिगासिनो दंखायो। सावराय जागोन।
औ। अ नोंथां होमबा जोङो सावरायनोसै नङा होमबा दैज्लां बोथोराव जोंनि जि मोनसे मिथिंगा बे मिथिंगाया माबादि महर लायो। दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो मा मा आबाद जायो मा मा बा फिथाइ सामथाइ थायो नोङा होमबा नोंथां। दा बैफोर गासैबो जि मोनसे ओ माबाफोर नोजोरफोर बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो जों स सावरायगोन आं गिबियावनो आंनो बुंग्रोनोसै नामा नोंथां।
औ दे बुंग्रो
औ दैज्लां बोथोर ओरैनोथ' जोङो जोंङा बर'फोराव बेबायदिनो गोबांथार बोथोर दोङो नोङा होमबा? बर'ल' नङा बोथोरा बोथोरानो जेरै उदां बोथोर दों दुफां बोथोर दों मेसें बोथोर दों दैज्लां बोथोर र दों नोङा होमबा बेबायदिनो इंराजियावबो विन्टार सिजोन सामार सिजोन रेनि सिजोन स्प्रिं सिजोन नोङा होमबा बेबायदिनो दोंङो आरो बेबायदिनो थिग जोंनाबो दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोरा इंराजिनि ओरैनोथ' जोंनिया ओ मे जुन जुलाइ बिफ बेसिम गोलैयो आरोना मे जुन जुलाइ आगषटआव बे समाव माने दैज्लां बोथोरा बहर जायो। आरो बे समाव गोबांथार अखाबो हायो दैज्लां बोथोर समाव आरो ओ जेब्ला अखा हायो अब्ला जोंनि जि मोनसे मिथिंगा बे मिथिंगायाव थानाय जिब जिराद बिफां लाइफां गासैनोबो दै नांगौ नालाय अखानि दैखौ मोननानै गासैबो माने रंजाखङो थाजिम मोनखाङो आरो बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बयबो माने उजिखाङो आरो रोदोमखाङो गोरलै गोरलै बिलाइफोरा जों नुयो दैज्लां बोथोराव जों हाग्राफोरा बांसिन नुयो माने हाग्रा बंग्रा जायो हाग्राफोर रज'यो सिथ्लाफोराव लामाफोराव बेबायदिनो हाग्रा रज'यो आरो नोङा होमबा नोंथां? आरो दैज्लां बोथोर समाव जों बेबायदिनो गोबांथार फिथाइ सामथायाइफोरबो मोननो हायो जेरै दैज्लां बोथोराव मोननाय फिथाइ सामथायाइफोरा जाहैबाय ओरै मा होनो ओ खान्थाल थाइजौ लेरख' फिथाइ ओमफाय ओरै सुमफ्राम फिथाइ ओमफ्राय आनारसफोर नोङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जों दैज्लां बोथोरावनो बांसिन फिथाइखौ जों मोननो हायो नोंथां नोङा होमबा जाय फिथाइफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया जोबोर मोजां जायो आरो आबाद होननानै बुङोब्ला दैज्लां बोथोरनि आबादफोरा ओरै जाहैबाय माइ माइफोरनो माने जोबोर गोबां बिबांनि दैनि गोनांथि जायो बेनिखायनो दैज्लां बोथोरावसो अखा हायो नालाय गुबुन बोथोरफोरावथ' बेबायदि नांगौसिबां अखा हाया दा दैज्लां बोथोराव अखा हानायनि थाखाय दैखौबो गोबां मोनो बेनि थाखायनो बेयाव माइ आबाद खौ गायनाय जायो आरो माइ आबादा जोबोर मोजां जासोगारो आरो लोगोसे बेदिनो जिंखाफोर बानलुफोरबो गायो नोङा होमबा नोंथां दै्लां बोथोराव दा बे आरो दा दैज्लां बोथोरावथ' गोबां अखा हायो बेबायदिनो जोंनि गासैबो दुब्लि बारिफोर फोथारफोर आरो दैमा दैसाफोरा मा होनो जेब्ला राननानै दंमोन अब्ला बिसोरो गोदान जिउ मोननाय बायदि मानो माने अखानि दैजोंद आबुं जायो आरो जेरैबो जों नुनो मोनगोन दैयानो दै फोथार दंग' दंला गासैबो दैयानो दै आरो बाराद्राय अखा हानायनि जाहोनाव दैज्लां बोथोरफोराव बेबायदिनो दैबानाबो जायो लामा आरि बायो नङा होमबा नोंथां
औ
दैलां बोथोरनि जि मोनसे नुथाय बेबायदि महरै गोसारो आरो आरो दैज्लां बोथोराव जोंहा जि दैयारि जिबफोर ना एम्बु खांख्राइ गांजेमा बिसोरबो माने जोबोर रंजाखाङो मानो होनोब्ला दै नांगौ जायो नालाय बिसोरनोबो दैया फैनायखाय एमबु फोराबो मोजां रंजा सोलायनानै बिसोरबो बेबायदिनो फोथारफोराव माने गाबो आरो नङा होमा नोंथां
औ नङा
दा ओमफाय दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो दै बाना जानायजों मानसिफोरनि जि जिउ खहा जानायजों लोगोसे जिब जुनार आबाद बेबायदिनो बिसोरबो खहा जायो आरो मानो होनबा अखायानो हाबाय थायो नालाय जुब जुब जुब दै मान दै बारायनोसै मथावरिफोरा बायनोसै दा बिदिनो जोंहा दैबानाजों जोङो भुगिनांगौ जायो आरो आरो फारसेथिं बोरैबाबा मोजांबो जायो बिफां लाइफांफोरा गोदान गोदान बिलाइ रोदोमो बेबायदिनो रानस्राव जानानै थानाय जायगाफोरा दै मोननानै मोजां जायो नङा होमा नोंथां दा बेबायदिनो जोंहा दैज्लां बोथोरनि बागै आं नोंथां खौबो एसे बुंनो होनोसै जेनेबा दैज्लां बोथोराव जिहेथु माइ आबाद गायो नालाय नङा होमबा नोंथां माइ आबादखौनो बोरै बोरै गायनाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव माबायदि जाबावो थासारिफोरा बेखौ आं नोंथांनियाव एसे खोनासंनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय
दा जोंहा दैज्लां बे दैज्लां बोथोरा जोंहा गुबैयै सेथो एबा आसार दाननिफ्राय जायो दा जोंहा बैसाग जोंहा बयबो मिथिखागौ जोंहा बैसाग मासाव एबा बैसाग दानाव बर'नि गोदान बोसोर जायो जोंहा बे बर'नि गोदान बोसोरखौ रंजाखांनानै एबा जोंहा गोदान बोसोराव मा मा खालामो बेफोरखौ रंजा थांनानै जोंहा जेथो मास सफैयो बे जेथो मासाव जोंहा माइ गायनो थाखाय खोथिया फोनाय जायो आरो
औ औ
दा बे खोथियाखौ बोरै फैयो होनना बुङोब्ला जोंहा जोंनि बाख्रि एबा दुलियावनो थानाय जि माइ बेखौ जोंहा लाबोनानै फुख्रि एबा दैमा बिदिनो दैयाव सोमनानै दोनो आरो
औ
बे माइखौ जोंहा हरसे सोमनानै दोननाय जायो बेनि उनाव बै माइखौ बोखांनानै लाबोना बै माइनि दैखौ फोराननानै मोनसे जायगायाव जे थुबुर एबा जमा खालामनानै दोननाय जायो आरो बेखौ थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइ बिदिनो खोब बेखौ गुदुं जानायनि थाखाय खोबनानै दोननाय जायो आरो आ बेखौ खोबनानै जे फुं फुङाव एबा बिदिनो सानसेनि उनाव बिदिनो फेनस्रा ननानै सोलाय सोलाय होयो आरो सिंनिखौ सा खालामना होयो। बिदिनो बेवहाय जे माइनि
औ
माया जि गाजा एबा माय आ खिलियो आरो बेखौ खिलिब्लाथाय जोंहा बै फोथारफोराव लांनानै जाय फोथारखौ जोङो हालेवनानै दै सोना मोसौ जों हालेवना हाब्रु खालामो बेवहाय फोनानै दोननाय जायो आरो आरो बे खोथियाया जे नैजि नैजिबा एबा से दाननि गेजेराव रज'नानै जोंहा माइ गायजानाय खोथिया जायो आरो दा जोंहा माइ गायनो थाखायथ' गोदोहाय जोंहा मोसौजोंनो हालेवनानै माइ गायोमोन नाथाय जोङो दानि जुगाव बैफोरखौ जोङो जोबोद खम नुनो मोनसै आरो बेनि सोलाय जोंहा जे टेक्टर एबा
औ
जे हेनटेक्टर बेब फोरजों जोंहा हालेवना हाब्रु खालामनानै माइ गायनायखौ नुनो मोनो जेहाथे
ओ दैज्लां बोथोराव नोंथां फोथारफोराव सेन खखा नोंसिोरनिथिं सायै ना साया माबायदि खालामो
औ सायो जेब्ला जोंहा माइ गायनानै माइआ एसे गोजौ जायो अब्लाथाय जोंहा बैफोराव बैफोर मायाव सोनाय दंग' बेयाव जोंहा गोबां ना फैखायो बे जोंनि फोथाराव हाबनानै थायो आरो बेखौ जोंहा आलि आलियाव एबा दै बोहैनायाव जे खखा एबा सेन बेफोरखौ साना दोननाय जायो आरो दा बेखौबो जोंहा हो
एम्फु जायो ना जाया नोंथिं नोंसोरनिथिं
औ जोंनिथिं एम्बु जायो बिदिनो नागिरनानै मोनायाव जेब्ला अखा हायो अब्ला फोथार फोथार नागिरनानै जायो आरो
औ
बिदिनो जोंहा नाखौबो गुबुन गुबुन रोखोमै सानाय जायो जेरै ना फिसा फिसाखौबो सानो जोंहा खखा हेबनाय जायो आरो इथिंजाय ना गोदोर गोदोरफोरनि थाखाय जोंहा खााखि हेबनानै सानाय जायो आरो औ
जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथाङा बुंबोबाय दैज्लां बोथोरनि बागै नङा होमबा दा दैज्लां बोथोरबो सोलिबायदों दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो गोबांथार अखा हानायनि जाहोनाव माने नाफोरबो बोहैबोयो दंग' दंला दैसाफोरजों नङा होमबा नोथां
औ नंगौ नोंथां
दा बेफोरखौबो जों हमनानै जानाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ मिथिगोना मिथिया माने दैज्लां बोथोराव जिहेथु फोथार बारियाव दै जायो नालाय माने दैनि गेजेरजों मा जायो साव ना माने खारनो हायो दैनि गेजेरजों दा बेनिखायनो जोङो जिमान गोजानाव ट्रेननि साउडफोरखौबो मालाबा जों खोनाफैलायो आरो फु होननानै आरो जोङो गारिनि साउन्डफोरखौबो जोङो फोथारनि गेजेरजों खोनायो आरो माने दैनि गेजेरजों सावन्डफोरा खारो आरो दैज्लांनि फोथाराव जोङो बेबायदिनो ना एम्बु गाबनाय नङा होमबा बायदि खोनायो एम्फौ एनला गाबनाय बेबायदि गोबांथार एम्फौ एनलाफोरबो ओंखारो आरो दैज्लां बोथोराव जेरै सेरेनदाय ओंखारो नोङा होमबा? मार्बल एम्फुबो होनलायो बेफोरबो ओंखारो आरो एम्फौ लेवारबो ओंखारो दैज्लां बोथोराव फानस'फोर ओंखारो नोङा होमबा नोंथां? दा जियानो जा नोंथां जाहा समा जाबाय नालाय
औ
ओ दोनसै नामा नोंथां?
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ